हेल' औ खोनादों दे नोंथां ।
औ । बोथोरफोरा थिगानो दा नोंथांमोननि खैजा? बोथोरा
बोथोरा दिनैयो दसेनो अखा दसेनो सान्दुं जागासिनो दायो दैज्लां नालाय बिदिनो जासिगोन
औ औ औ ।
दोमैलु जाथनानै दंलायो आरो
सान्दुंफोरा गोसा नामा दा?
सान औ दस सेनो गोसा दुङो दुंबालाय । ओमफ्रायो दसेनो खोमसि जानानै अखा हालायसिगोन बिदि जादों ।
औ औ औ ।
मा खामबाय
दं जिरायनानै नै । जाखांनानै जिरायनानै दंगासिनो दं दा जों मानि सायाव रायज्लायगोन एसे टपिकखौ खोथानाहोदो नोंथाङा ।
मोनसे टपिकखौ रायलायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो नोंथांनियाव
औ ।
औ बे माने गोदोनि आरो दानि दिननि फारागथि बेफोरखौ रायलायनो होननानै आरो
औ औ जागोन रायलाय जागोन नोंथां।
औ औ गोदोयो माने जोङो माबायदि संसार जायोमोन जोंनि आजौ आजै समनिफ्राय ओमफ्राय दायो माबायदि जुगा सोलायलांखो मा मा फाराग नुनो मोनखो बेफोरनि फारागथिखौ नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन?
औ हागोन नोंथां एसे आंनि मोन्दांथिखिनिखौ आं एसे फोरमायनानै होगोन ।
औ ।
गोदोनि औ गोदोनि संसार जानाय बुङोबा थाय जोबोर आलादा । आरो दानि संसार जानाया जाबाय जोबोर आलादा जाहैदो माने आलादा आलादा रोखोमनि । ओ बे जाखाबाय दा?
औ जाबाय
सुबुं अनजिमायाबो खममोन गोदो । जानाय लोंनायनि जेबो आं खाल गैया ओरैनो बिफां लाइफां जेरैबो सोमखोर समायना जेखदमबारि दैमा दैसा मबा नाहा मैया थांबाबो नाफोरखौ मोनोमोन। मबा ओ जेखाइ गुनथांबाबो मोनबोयो मा जानो मा लोंनो दाउ न'आव दाउ दं मा अखौ जानो बिदिमोन आरो गोदोनि दिनाव दानि माने गोदो गोबां मोजांमोन बारहावाफोराबो गोबां मोजां मोन गोदोनि दिनाव आरो गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्लाथाय गोदो दिनाव हाइजिरा मावनाय होननाय जेबो गैयामोन गोदो साव बै ओ सावरि जायोमोन सावरि बादालि जायोमोन। माबा मोनसे कास कर्म ओ जायोब्लाथाय ज जयै मावनाय मावनानै हेफाजाब होलायना होलायोमोन माने गोदोनि दिनाव दानि दिनाव जों नायोब्लाथाय नुनो मोनोदि दा दानि दिनाव जा सुबुं अनजिमायाबो सुबुं अनजिमायाबो गोबां बांबोनो हमबाय। जोंहा गोदोनि र खम जायगा नोंला बिफां लाइफांफोराबो खम जालांबाय। न'खरफोराबो बांबाय दा जोंहा गोदो माइ गायोमोन न'खरसेयाव जोंहा दस बिगा फनद्र बिगा गाहाम गायोमोन दा जोंहा माइ गायनो थाखाय जोंहा हा गैला।
नंगौ नंगौ नोंथां।
खरसेयाव दा बाराया गैला खम खम ओरैनो नै बिगा सोरहाबा न'खरसेयाव से बिगा बेफोरबायदिल' जालांबाय माने दा सुबुं अनजिमाया बांलांबाय नालाय बेनि फिसा बेनि फिसा रानखा राननानै जोंहा हाफोराबो गैला खमायलांबाय। बेफोरबायदिनो जागाफोराबो थेक जालां बाय जेराव आरो औ दा ओ मावना जानो थाखाय दा जोंनिया गोदोनि दिनाव जों सावरि मा मावोमोन दा जोङो हायजिरा मावो औ फैसानि जुग जालांबाय दानिया। माने गोदोनि दिनाव आरो माल बुस्थुफोरखौ गोदोनि दिनाव सोलाय लायोमोन माने। ओम उनाव दानि दिनाव दा जोङो फैसासो जालांबाय फैसानि सो माबा जालांबाय ओम।
गोदोनि दिनाव माबायदि होन्दोंमोन जेनेबा मा मालखौ माबायदि होनलांदोंमोन नोंथाङा मोजां फोरमायनो हागो
औ मालफोरखौ जोङो माने गोदो फैसा गैयलायाव बयामोन नालाय मालखौ नोंसानि खो होनानै बै मोनसेखो लाना फैबाय सोलायलायनाय माने।
अ ओं ओं ओं खोनानो मोनदोंमोन आङो बावनानैसो दंमोन आरो दायो दिनै नोंथांजों रायलायना गोसो खांफिनबाय औ
सोरबा हाफोरखोबो जों दा ओरैनो मोनगौमोन सोरानबा माइखो होबाय बेयावनो जों हाखो बिगासे बिगानै गाहाम नोंनो ओरैनो होबाय। आरो हादान सेफायनानै मोनो नालाय हाफोर खौ गोदोनि दिनाव औ उम बिसा गोदोनि दिननि मानसिफोरनि साननाय हनायानो एसे बेलेगमोन आरो दानि दिननि मानसिनि सुबुंनि साननाय हनाया एसे स्मार्ट जालांबाय गोदोनि दिननिया आलादा आरो दानि दिननिया आलादा। गोदोनि दिननि मानसि मानसिखौ दानि दिननि गथ'फोरानो जाहाथे थगायनो हा हायो माने। एसे आलादा मा जालांबाय दानि जुगनि मानसि फोरा एसे स्मार्ट जालांबाय माने
उम ओं जोनोमनिफ्रायनो एसे रोंनाया थाखासै नामा दा
औ दान दानिफोरा गोबां स्मार्ट जाबाय गोदोनि दिनाव एसे माबामोन मानसिफोरा दा-दानि दिनाव होनबाथाय गोदोनि दिनाव जोङो बबेबा लामा गोजानाव थांनो थाखाय जोंनो जेबो गैयामोन। थांनो थाखाय जोंहा गोदोनि दिनाव जोङो थायबाय थाबायनानैनो जोङो माबायोमोन आलासि मबा उम बहाबा जों आलासि जानो थांनो गोनां जाब्लाथाय जोङो थाबायानो जोङो बेसेबा गोजान जों थाबायनानै थांनानै आलासि जायोमोन माने गोदोनि दिनाव
औ औ खोनानो मोनदों आंबो औ नय किल'मिटार गाहामफोर बेबायदिनो गथ' बायै बायै थाबाय लाङोमोननो जोंनि बिमाफोरा खोन्थायोमोन।
औ औ। दानि दिनाव माने बेफोरबायदि गैला बे दानि दिनाव ससे लामानि था-थाबायनो थाखायनो जोंनो साइकेलनि गोनांथि जायो। हक गारिनि गोनांथि जायो। जोंहा आरो न'खर न'खर दा गासैनिबो न'खरावनो जोंहा दा गारि दं होननानै जों बुंनो हायो माने। बेफोरबायदिनो जालांबाय आरोना दा
केलखौबो गोमालांनो हमबायसो होननानै बुंजासै।
औ माने बेनि थाखाय जा माने गोबां जे गोदोनि दिननि मानसिफोरखौ नायब्लाथाय सुबुंखौ नायब्लाथाय गोदोनि दिननिखौ माने गोदोनि दिनाव आसि नबै बोसोरजों ओ न आसि नब्बै बोसोर गाहाम जोरोमोन। दानि दिनाव जों बाजि बोसोर जाबानो गैला बिब मानसिया बोरायबाय थैनो जाबायानो बेफोरबायदि जालांबाय। दानि जुगाव माने नायोब्लाथाय गोबां फाराग दं माने गोदोनि आरो औ दानि माबायाव जुगाव दा गोबां फाराग जाना फैबाय दा नोंथाङाबो एसे बुंना होदो।
औ बिदिनो गोदोनि दिनाव जेरै नोंथाङा बुंलांदों बेबायदिनो नंगौ ओमफ्राय दानि जुगाव आरो जेराव मेराव थांनोबाबो न'निफ्रायनो गारि दिहुनखासै बा अबावबा थांनोबाबो गारिजों थांखासै। आरो दानि फरायनाय बा लिरनायफोराबो। गोदोथ' फरायना फरायामोन फरायबाबो दा गोदोयो माने ब्रै थाखोसिम फरायबानो जोबोद गोदोर फरायनाय बेबायदि जासोयोमोन नामा। ओं ओमफाय दानिया ओ माने जेसेबां फरायो नोङो फरायबाबो फरायिजोंनो समानसो गियान जाबाय दानियाथ'।
नोंगौ नोंगौ।
ओमफाय आरो। गारि मथरनि जुग बा मैगं थाइगंफोरखौबो गोदोयो जेरै बारियाव खांलाबायनानै बा फोलाबायनानै मोनजायोमोन दानियावथ' एसां नोगोराव थाबाथ' मोनलानो होनना बुंजायो। दाबो जेनेबा। गामियाव थायोबा। दङ बारि खनाफोराव ओं मैथा गोखै मैथ मैथा बांगाल बा ओं। सबाय बिमा खांख्रायख खला जोगोनार एफोरखौ मोनगोन खुमब्राफोरखौ बारियाव था माबायाव गामियाव थायोबा। गामिनि बारियाव मोनगोन आरो नोगोराव थायोबाथ' मोनस जाला। ओं गोदोनि दिनाव आरो नोंग नोगोरबाबो मोनोमोन बा गामिबाबो मोनोमोन।
ओं दार गोदोनि दिनदि मेगं आरो दानि मैगंनि गेजेराव गोबां आरो फाराग दं।
फाराग दंना औ।
औ गोदोनि दिनाव आरो माने हायाव गोदो हासार दंखायोमोन नालाय। मैगंफोरानो जायोमोन जि गायो बेनो जायोमोन दानि दिनाव जों मानो जाया? दा जोङो मैगं मोनसे गायनो थाखाय थाखाय जोङो बेयाव जों मा मा बाहायनांगोन गोबां रोखोमनि हासार मुलि बायदिसिना जों बाहायनानैसो जों मोनसे मैगंखौ जों मोजां माबा खालामनो हायो आरो माने मोजां आबाद दिखांनो हायो माने। दा जों बेनि थाखायनो जा दा गोदोनि दिननि मानसिफोरा जेरै बायदि फिटमोन दानि दिनाव आरो गैला दा। जों मोजां माबा मोनजाखै आदार मोनजायाखै मोजां खायद' जों मोनजायाखै नङा होमब्ला? दानि दिननि मानसिफ्रा आरो औ। दानि दिनाव आरो जानाय लोंनायावबो दा मा जायो दा फास्ट फुड जायो मानसिफ्रा
औ औ।
ओ सावमिन मम' जानानै मोजां मोनो। लोङो बियार लोङो गोदो दिना मा लोङोमोन गोदोनि दिनाव जुमाय स लोङोमोन। जोंनि ओ आ बे फोरा आबै आबौमोना। बिसोरो औ।
नंगौ माने गोदोयो गोबोर गोबोर हास हासारजों फोयोमोन नालाय मैगंखौ दायो आरो रासायनिक हासार बा बायनानै फो बायनानै मोननाय मुलि बेफोरखौ होनानै बेनि बेखायनो फाराग जाबाय । सानसे लाबोनानै दोनफैबानो सेवोसै आरो दानि मैगं नङा साननै सानथाम दोननानै जानो हायै जाबाय। औ।
दे होमब्ला जोंहा समबो जाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला दोन्थ'नोसै दिनैनि सावरायनायखौ। औ दे।